खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा दा मा खालामदों?
आङो ओरैनो दंगासिनो जिरायनानै।
आं नोंथांजों मोनसे आयदानि बागैसो सावरायनो नागिरदोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे।
आसामनि दैबानानि बा आय बा आयदानि बागै। सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथांजों।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ। आसामनि दैबाना आसामावथ' दैबानाजों गोबां खहा जायो आरो आसामनि। थाय आसामनि दैबानानि सोमोन्दै लिरनोब्ला आसामनि बहुमखौराङारि हा थाथायनि सो सोमोन्दै बुंग्रोयोब्ला हामसिन जायो। आसामनि साहा सिमाथिं ख्रां ख्रां गसंथेनानै गसंनानै दं हिमालय हाजोमाया। बे हिमालय हाजोमाया बिफां-लाइफांजों बुंफबनानै दं। हाजोमानिफ्राय गोबां दैसा एबा दैमानि दैमुनिफ्राय जोनोम जानानै खोला फारसे आसामनि बिखायाव बोहैबोदों। संकस दैसा आइ दैसा। जिया दोन जिया बरालि आरो गोबां दैसाफोरा आसामनि गेजेरजों बोहैलांनानै बुलुं बोथोर दैमायाव गोलैहैदों। ओ। जाब आसाम आसामाव। बैसाग अखा फोरनिफ्रायनो एबा बोसोर गोदाननि समनिफ्रायनो अखा बारहुंखा। बारो बेखौनो बारदै सिख्ला नुजा फैनानै होननानैबो बुङो। बैसाग दाननिफ्राय एफा एनै अखा हानानै जेत आसार। जेरै सावन भाद्र' दानहालागै अखाया आसामाव हायो। अखाया आसार सावन दान गोब्राब हायो। आरो हाखुर। हाखर फुख्रि बिलो जेरै दैसा दैमा। दैमा दैसा उसिफावो। जेराव मेरावबो लोमसावो। दैबाना खालामो उसिफावना बयखौबो हा। हाखर खालामनायखौ दैबाना बुङो।
अ
आसामनि दैबाना जानायाव इं नै जिगुजौ बाजि मायथाइनिफ्राय बांग्रिनिबो गेदेर गोहोम दं होनना बुंजायो। बे माय बे मायथाइनि। आगषट दानाव सा सानजा। याव मोनसे गेदेेर बांग्रि मावदोंमोन बिनि थाखायनो। आसामाव दैबाना जानायखौ नुनो मोनदों बे बां याव सा सानजा गोबां दैसा दैमानि। थाला बाहागो जौखोन्दो होननानैबो बुंनाय दं। बुरलुं बुरलुंबुथुरनि अनगायैबो गोबां दैसाफोराबो बे। बांग्रिजों थौले जाना जादों होनना बुंदों
औ
दैमा दैसाया थाद'आ जासे सानफ्रोमबो बोहैगासिनो दं बे बोहैनायाव फैफानाय हा जोबोरफोरजों दैमा दैसानि थालाया फबजाना थौले जाबोनायलाय उम एसे अखा हाब्लानो दैमा दैसाया उसिबावो बाना खालामो खहा दैबाना जाब्ला न' बां लोमसावो जेरै जेरै मानसिफोरा सादद' जालायाव गोग्लैयो आरो मो मोसौ मोसाफोरखौ गांसोनो थाखाय रसा नांनाय जायो माइ फाथो गायोब्ला बेफोरो दैबाना जानायजों दैबानाया गोबां बांद्राय जाबा माइ गाइ माइ गायनायाबो थैलाङो आरो जेरै मावनाया बेफोरबो थैलांनो हमो आरो
औ
औ दैमा दैसा उसिफावनाय उसिफावना हाब्रां खुरखाना मानसिफोरनि न' दा न' बां दुब्लि सिलिंखार खालामना सासे मानसिनि जिउखौ गोरिब खालामनो हागौ आरो आसा आसामनि दैबानाजों जोंनि हारि हारिसा जेरै बेफोरनि न'खर दा दावमा दाउ सा मोसौ बेफोरो खहा खहा जानाय नुनो मोनो आरो जों आसामनि दैबानाया गोदोनिफ्रायनो जाबोदों आरो दाबो जाबोनायखौ जों नुनो मोनो नोंथांनिफ्राय आसामनि दैबानानि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन थारैनो
दै बानायाथ' आसामनि मोनसे गेदेरथार मिथिंगायारि खैफोदजों बुंनो नांगोन मानोना बोसोरफ्रोमबो आसामावाहाय दैबानाजों भुगिनांगौ जायो मोगा -मोगि जानो गोनां जायो। आसामावहाय बोसोरफ्रामबो दै बानाया दैज्लां बोथोरनि समाव सरासनस्रायै जों खहा खालामनाय नुनो मोनो। जों दा जों आथिखालनि थासारिखौ नायोब्ला आसामनि धेमाजि जिल्लायाव बांसिन दैबानानि खहा जानायखौ नुनो मोनो ओरैजाय धेमाजि, दिडिमा हासाव बेफोर जिल्लाफोराव मानोना बि बिसोरजों गोबां दै गिदिर दैमाफोरा बोहैलांनायखौ जों नुदों। दैबानाया नोंथाङाथ' मख'खाबाय दैबानानि सोमोन्दै आसामनि हा थाथाय आरो दैबाना जायोब्ला गोबां खहा जायो न' बांजों लोगोसे बिफां -लाइफां
औ
आबाद फोथार सग्रा मानसिनि थाग्रा खुलि गोबां खहा जायो रेल लामा मटर -गारि दालां आरो लोंग्रा दैनि आंखालाव गोबां जों दैबाना जायोबा बेमार साग्लोबनाय नुनो मोनो। बेबायदिनो दैबानाया मानसिनि गोबां खहा खालामो सासे मानसिखौ जोंखौ खहा खालामनानै गोरिब थासारिसिम लाबोनो हायो। बेबायदिनो जों आथिखालाव आथिखालनि थासारिखौ नाय अब्ला नुयो जे जोंनि गुवाहाटि नोगोरमायावबो मिथिंगायारि नङै दैबाना जों सोमजिनाय नुनो मोनो। आरो मिथिंगायारिबो सोमजिनाय नुनो मोनो जेरै एसे अखा हाब्लानो लामाफोरा लोमसावनो हमो मानोना बेयाव आथिखाल गिदिर- गिदिर दालान ओ नफोर लामा बानायनायावहाय ओ माखासे दड्रेनेज सिस्टेमखौ
औ
नांगौ बादि बानायनाय जायाखै बेबायदिनो एसे अखा हाब्लानो गुवाहाटी खाथि नोगोरमायाव आथिखाल दैजों लोमनाय नुनो मोनो। जोङो जायनि जाहोनावहाय थांलाय -फैलाय हान्था हान्थामेला लामाया गोबां जेंना जानो गोनां जायो। माब्लाबा
औ
बबेयावबा थांनो गोनां जायोब्ला जों साननै सानथाम नेथ ' लायना थांनांगौ जायो गोबां जेंना नुजानाय मोनो। बेबायदिनो दैबानाया सुबुंखौ गोबां खहा खालामो बेबायदिनो खहानि अनगायैबो दैबाना जायोब्ला मुलाम्फा मुलाम्फा जाया नाङा एसे मुलाम्फा बो जायो होनना बुनो हायो नाथाय खहानि रुजुनायाव रुजुनायाव दैबानानि मुलाम्फाया गोबां खम दैबाना जायोब्ला दुब्लिफोराव दैबानाया लोमसावना फुलुं गोनां हासार गालांनानै हासार रानना होयो। दैबाना जाब्ला गोबां दैजोंहाय नाफोरबो फैफानाय जों नुनो मोनो। जों दैबाना जायोब्ला ना फोरबो मोनो। बेबायदिनो
औ
हाखर आरो फुख्रिफोराव नाफोरा हाबना थालाङो आरो दैबाना जायोब्ला दैजों बोहैबोनाय दंफां एबा बन जों मोननो हायो जायनिफ्राय जों माखासे गोबां नङाब्लाबो एसे मुलाम्फा जायो होनना बुंनो हायो।
औ
बेबायदिनो माखासे थौले एबा गाहाय जायगाफोरखौहाय दैबानाया हा बुस्रावना लाबोना जों फबलांनायखौ नुनो मोनो जाय जोंनि थाखाय एसे मुलाम्फा गोनां।
औ
बेबायदिनो दैबानाया मुलाम फा जों लोगोसे गोबां खहा खालामो जाय। आसामनि आथिखाल नि मोनसे गिदिर जेंना मिथिंगायारि खैफोदजों बुंनो नांगोन।
औ
जायखौ हमदांसोनो हाया एसे गोबां अखा हायोब्लानो दैनि दाहारा बारा जायोब्ला उम थाग्रा खुलियावहाय लोमसांफैनायनि दैबानाया गोबां खहा खालामो। बेबायदिनो ओ दैबानाखौ होबथानायनि माखासे जों राहाफोरबो लानो हागौ जों।
औ
दैबाना होबथानो थाखाय जों दैनि सेरावहाय गिदिर माथावरि जों बानायनो नांगौ बेबायदिनो जों दैनि लामायावहाय जों जेबो जाबोर जाथोर गारा गारनो नाङा दैनि लामाखौ जों जाय बन्द' खालामनानै लाखियो।
औ
बेबायदिनो सरखाराबो गोनां बिफाव लानांगौ। बेबायायदिनो दैनि दैबाना जायोब्ला जों गावजों गाव हेफाजाब होलायनो नांगौ। ओ गैयि गोनाङा गैयैनो मदद होलायनांगौ बेबायदि खालामो अब्ला जों दैबाना जानाय आरो खहा जानायनि बिबांखौ एसेब्लाबो खमायनो हागोन। बेबायदिनो आसामनि भुुमखौराङलि हालोदखौ नायब्ला थ दैबानाया जाबायनानै थागोन बे बोसोर बोरसे लाख लाख रां खरसा खालामनग्रा आसामनि मोनसे केन्सार बेराम होननानै जों बुंनो हायो। दैबानाखौ भारत एबा आसाम सरका बे खरसानि थाखाय साग्रिद जानो गोनां गोनां। आसाम एबा भारतनि दैबाना होबथाग्रा बिफाना दैमा दैसानि थाला फोथौनानै एबा बे दै बांद्रायनायखौ गुब गुबुन लामाजों दैथायहरगौ मानि बे गानो रोङै जि बेराम दैबाना बेनिफ्राय जों बारग'नाया गोब्राब।
औ
दा नोंथांनि ओनसोलावबो दैबाना जायो नामा? आ बेखौ मिथिनो लुबैबाय? जायोबा माबायदि जायो एबा जायाब्ला नोंथांनि ओनसोलाव हााथार खोथायाइा माबायदि एबा रैखा गोनां नामा बेनि सोमोन्दै आं मिथिनो लुबैदों?
औ खोन्थानो हागोन। जोंनिथिंथ' दैबाना जानायखौ आं नुफेरनो मोनाखै आरो गोदोनिफ्रायनो। दा जोंनिथिं हायाबो एसे गोजौखायनो जेरै दैबाना बेफोरखौ नि गेजेरजों जोङो जुजिनो नाङाखै दाबो।
औ
आरो जोंनि हा थाहाथे एसे गोजौनि अखा बेफोर हाबाबो दैबाना जानायखौ जों मोनफेराखै आरो।
औ
ओं
नोंथांमोना जायो नामा?
ओ नोंथाङा मख'बाय नोंथांनि ओनसोलाव दैबाना जाया हाथाथेया गोजौ थिगानो नोंथाङा दैबानानिफ्राय रैखाथियाव दं ओ जोंनि ओनस सोलावबो बेबायदिनो हाथाथेया बांद्राय गोजौ नङाब्लाबो सरासनस्रा गिद खाथियाव गिदिर दैमा गैयिनि नि थाखाय दैबाना जानायखौ बारा नुनो मोना आरो अखानि बिबाङाबो बांद्राय जाद्राया थि बिबाङैनो हायो नाथाय माब्लाबा अखाया बांद्राय जायोब्ला खाथियाव थानाय दैसा फिसाफोरा लोमसावना एसे दुब्लि फोथारफोर लामा सामाखौ एसे बिबांनि लोमसावनाय नुयो नाथाय बांद्राय खहा जानाय इसिबां दैबाना जाया जानाय नुफेराखै आरो जोंनि ओनसोलाव लावबो
होमबा दिनै नोंथां जासिगोन नामा दिनिनि दिनैनि आयदाया
औ जासिगोन दे बिदिबा जों दैबानानि सोमोन्दै सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनि
औ फोजोबबाय औ